नोथां।
खोनादोना खोनायाखै नोंथां?
खोनादों नोंथां।
ए नोंथाङा मा खालामदों दायो?
ओ दायोथ आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै ओरैनो जिराय नानै दंलाबायो
अ अ
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना? औ जाखांबाय जानाया।
जागाथ'वाखै नोंथां। ए मा ओं औ मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां?
जोंना ओं ख्रिया एसे बुरजामोन दोनै ओंख्रिया दिनैहाय जोंहा आइ या अनलाजों दाउजों आरो दाउ आरो ओरैनो बाजि एवबावदों आरो ओमफाय आलासि लाबोना आलासिया न'नि लाबोफादोंमोन सबाइजों साम' जोंहाय गावसिनि खौ आलासिबो फैदोंमोन नालाय जोंनियाव।
अ बुहुद गोथाव गोथावमोन माथो नोंथां
औ लाबोदों बिदिनो ओंख्रि आरो बिदिनो बाजा बुजि ओरैनो माबाफोर साखनाफोर बिदि दंमोन आरो
अ गोबां जाबायदां नोंथाङा होमबा
जाबाय जानायालाय उदि थुम थुम जालायनाय
अ जानानै माबायदि मोनखो नोंथाङा जोबोद बुरजा ओंख्रि मोनजाबायना नोंथां नोंथ' दिनै
औ नोगोद गोजो जोननाय मोन्दों नोंथां।
औ औ आलासिफोर फैबोला बि दिनो जायो नामा नोंसिना नोंथां?
आलासिफोर फैब्ला औ माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो जानाय जायो जोंनिया।
अ ओ
नोंसिनिया जाया नामा बिबदि
जोंनियाथ' जानाय जायो बिदिनो ओ जोंनिया आलासि फैब्लाबो फैयाब्लाबो बिदिनो ओंख्रिखौ ना बेदरा सोलिबायानो थायो आरो
औ सलियो सलिनिया जोंनिया बो होनबाबो एसे बां
अ अ।
बिदि आरो जोंनियाबो बिबदिनो सलिबाय थायो।
औ औ।
आजिखालि खहाब्लाना ना बेदर नङाबा।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानैसो आङो फैदोंमोन बेयाव नोंथाङा मा एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
आङो बिदि मा मा दंफांफोरा फिथाइ सामथाय गोथाव गोथाव फिथाइ सामथाइफोर होयो बेफोरनि बागै माखासे एसे नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओ जोङो बिफां लाइफां होनोब्लाथ' गोबां बिफां लाइफाङानो माखासे बिथाय होयो आरो माखासेया बिदिनो फिथाइ थाया जेरै ओ माखासे बि बिफांफोरनिफ्राय जोङो गोबां फिथाइ मोनो आरो जेरै जोंनियावबो बेफोरबायदिनो थाइजौ दङ'। खान्थाल दङ, लि-लिसि दङ' बेफोरो जानोबो जोबोद गोथाव आरो।
औ औ आंबो जोबोर मो गो
बोफोर्स औ बे फिथाइफोर खो जोङो गोलोम बोथोर समाव मोननाय जायो आरो जेरै ओ थाइजौ, खान्थाल औ। आरो रैमालि ना मा होनोमोन नोंथां?
औ औ औ। औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ जायो आरो आरो बे ओ बिथाइ होनोब्लाथ' जोंहा बिथाइनिबो फोरबो दं बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय औ बेखौ जोङो बेखौ जोङो आमथिसुवा होननानै मोनथियो नङा होमबा नों थां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जायो जाय फोरबोआ ओ गथायसेयैनो एबा फरायसालिफोराव एबा गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो थाव गावनि ननिफ्राय एफा एनै जा फिथाइफोर दं। बेफोरखौ गथायाइसे खालामनानै ज ज ओ लगायनानै एबा मिक्स खालामनानै जानायखौ जों नुबोैदों आरो।
औ नोंगौ नोंनिया नोंगौ
बे फोरबायदिनो ओ थालिराबो फिथाय हो थालिर फांसे बे बिफांङा मोनसे मा माहोनो थाइगासेल'
औ
थायो
औ खायगासे माने दालायसे आरोना
औ बिदिनो बिनि उनावहाय बिफांङा थैलांङो आरो
थो हाय थालेदा थैयालै बारायलांङोसोथ'
नोंङा नङा बां फांसे बिफांङा खनसेल' फिथाइ थायो आरो नोंथां बेखौसो आंङो फोरमायदों नोंनि सिगांङाव
ए दि आरोखि
औ औ नोंथांङा मिथियामोन नामा?
मोनथिया माने जोंनिया थालेरदा खननै खनथाम होबाय थायोबा
होआ नोंथां बियो जाबाय
थालेर फस्लासो
नंङा नोंथां थालेर बा बिफां फांसेया खनसेल' बिथाइ थायो बिनिफ्राय ओ फेंखा बारायलांनानैसो आरोबाव गोदान बिफां खिलिनानैसो फिथाइ थायो फिरिबाय फिरि औ नों
ए बि दिसोहोम्बा
औ
आं मिथिबाय दे नोंथां
औ औ थिग बिदिनो आजिखालिथ' गोबां बिफां लाइफां दंङ फिथाइ सामथाइ दंङ जेरै खिलि होनो बियो गोबां बेसे सेन गोसा आपेल आरो आपेलाबो जि गोबां बेसेन गोसा जालांबाय आरो आंगुर औ औ बेफोरो जोबोद गोबां बेसेन गोसा जालांबाय आरो जाय फि थाइफोरखौ जों जानानै भिटामिन प्र थिन बेफोरबायदि मोननो हायो। यो आरो।
नोंगौ दा?
औ बेफोरबायदिनो जोंनियावथ' बेफोर बिफांफोरा जाया।
औ जाया दा बेफोरो कास्मिरफोरावसो जायो ने?
आं माने थाइजौ बि फां मोनो उम आरो आनारस
औ नंगौ।
दिनो गोबां बर' फोराबो बिफां गायनानै बा फिथाइ होग्रा बिफां लाइफांनि आबाद मावनानै ओ फिथाइफोरखौ फाननानै गाव गावनि रां खामायलांनायाव दावगालांगासिनो दं आरो। ओ बिदिनो गोबां मा होनो औ रा खान्थियाव दावगागासिनो। बिदिनो नोंथाङाथ' स्ट्रबेरिनि आबादखौबो मोनथियो जानो हागौ?
औ मिन्थियो, मिन्थियो।
औ जाय फिथाइया गोबां बेसेन गोसा, नङा होमबा?
औ नंगो।
औ गोबां सुबुंफोरानो बेखौ रां होनानै बायनानै जायो मानो होनोब्ला जोंनि देहानि थाखाय फिथाइफोरा जोबोद गोनांथार।
औ नंगौ दा?
औ फिथाइ लायै फिथाइ गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदिनो भिटामिन रोखोम रोखोमनि प्रटिन बेफोरबाय दि मोननायखाय जोङो फिथाइफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोनानै दासिमबो जाबोदों आरो गोदो थ' एसेबां बेसे होनानै जानाङामोन आरो ना थाय दानि जुगाव
बां बेसेन बांबोबाय आरो फिथाइ सामथायाइफ्राबो जायखौ जोङो आबाद खालामनानैबाबो एबा फाननानै उदैखौ सुफुंलांनो बा आयदा मोनलांबाय आरो
उम ओ
औ आबाद हिसाबै थ' नोंथाङाबो नोंसिनाव मा मा बिफां लाइफां एबा बिफां लाइफांफोर दं एसे फोर- फोरमायना होनो
जोंहा आफाया बिदिनो आबाद मावो बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरनि जेरै जोंहा आफाया ओम तुरबुस तरबुस गायो जोंहा आफाया गोबांनो देग्लाय बिगाबासो गायदों जोंहा आफाया तरबुजखौ। खोनादोंना नोंथां हेल'
औ खोना
जोंहा आफाया बिगाबा गायदों होनदां देग्लाय थरबुसआवहाय खोनाबाय ना? जोंहा आफाया देग्लाय बिगाबासो तुरबुस गायदों होनदों रे।
औ
औ बिदिनो आरो जोंहा ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो जोंहा आफाया बिदिनो फिथाइ सामथाइखौ फिथाइ सामथाइनिल' आबाद मावा जोंहा आफाया बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना आबाद मावो। जोंना आफाया आलु गायो थास' गायो आरो बि बिदिनो गोबां रोखोमनि बानलुफोर बिदिनो बायदि बायदिनि आबाद मावो आरो खोनायाखै नोंथां?
ओइ दासो खोनादों।
नोंथां एसे नेटवर्कआ नोंना एसे बोरैबा जादोंदां नोंथां? खोनाया?
औ खोनादों
औ नोंथां आं होनदों जोंनियावहाय मैगं गायनायफोरा तुरबुस गायदों होनदां देग्लाय अमा मैगं लायनो माबाया फिथाइआ आरो जोंना न'आवहाय न'नि थाइजौ गायनाय दङ आरो बिदिनो लेसु जोंहा
औ
लेसु- लेसु फांनै थाइजौ फांबा दं आरो जोंनि न'आवहाय मिथिबाय? खोनादों ना? खोनादों? आंनियाव खोनायाखै हेल' खोनायालै । खोनाखै हेल' नोंथां? नोंथां नेटआ एसे गाज्रि।